ओ सानजौफुनि गोजोन हामग्रोनानै । नोंथांनिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय ।
औ दे आं नोंथांनिसिमबो । ओ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय ।
अ जोङो बे समाव जों अ
औ खोनादों खोनादों ।
जोङो आखाइ सिल्पनि सोमोन्दै जों दसे सम जो रायलायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन हागोन बुंलाय ।
औ। आखाइ सिल्प'आ जाबाय आखाइजों गावनो मावनानै दिहुननाय आरो बेखौ जोङो। गुसुङै जोङो बेखौ बुजायनाय जायो बुजिनाय जायो आरो। दा आखाइजों दिहुननाय होनबा जों गोबां रोखोमनि दङ बेयावहाय। जोंनि बर' समाजनि।
अ अ।
समाज जेबा दानाय लुनाय सि जोम जेरै दख'ना। आर'नाइ गामसा आरो बेबादिनो जों गोबां रोखोमनि आखाइजों मेसिनजों नङा खिन्थु गावनो आखाइजों दिहुनन्नायखौ जोङो फोरमायनाय जायो आरो आखाइ सिल्फ' आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन दङ आरो ओ मा हगोन बै खुरै थोरसि दो बेफोरखौ हानिजों बानायनाय जायोना बेफोरखौबो जोङो ओ बुजिनाय जायो आरो मा बुजियो बेफोरखौ जोङो आखाइशिल्प' होननानै बुंनाय जायो आरो बेबायदिनो माखासेफोर दङ जायफोरखौ नामखौमोन हास'आ खिन्थु मोनथिगौ आरो मिथिगौ बेफोरखौबोङो मिथिनाय जायो आरो । बेफोरखौ माने मिसिजो नङा नाथाय गावनो गाव गावनो गाव माने दिहुननाय आरो गावनो खुद माने मावनानै दिहुनो आरो । बेफोरखौ जोङो आखाइ सिल्प' होननानै बुजिनाय जायो आरो दा नोंथांनिफ्रायबो आङो आखाइ सिल्प'नि सोमोन्दै एसे मिथिनो इस्सा खालामदों नोंथाबो फोरमायनानै होनो हागोन दे समखौ होबाय।
जागोन ओ साबायखर नोंथांनिसिम नोंथाङा आंनो बेओ । मोनसे सुबिदाखौ होनायनि थाखाय आं। नोंथांनो आखाइ शिल्प'नि बागै फोरमायनो दायो लादों ओ आखाइ शिल्प' होननानै बुङोब्ला। जोङो ओ जुनियायै जेनेबा औवा रायदों आरो एम्फौ फिसिना ख। गुदुं लुनानै इन्दि जि दानायखौनो बुजियै नंगौ नोंथां। औ नंगौ गोदो गोदायनि। फ्रायनो बे सोदोमस्रि गैयै मानसिफोरा ओ जि जोमनि थाखाय बिफानि। बिफानि बिलाइ बिफांनि बिलाइ आरो बिफांनि बिगुर एबा जुनारनि बिगुर। एबा खोमोन। फोरखौ गानग्रा मुवा महरै बाहायोमोन नंगौना नोंथांऔ बे बेसे। सेबांबा बोसोर उनाव बेनि बेनि बेसेबांबा बोसोर उनाव माने ओ बिगुर बिफांनि। बिगुर गान्नायनि बेसेबांबा बोसोरनि उनाव आबाद मावनो दिदोम थानो। लानायनि उनाव मानसिफ्रा बेन्दों आरो हाग्रा। जेनेबा एबा दंफां ओ बिगुरजों ओ। जेनेबा दाहारा खादा आरि बायदि आइजें बानायनायनो। एबा हेबनो लायो नंगौना नोंथां बिगुर गारनायनि। अनगायैबो जोङो बेनिफ्रायनो आरो खादा दारहा बायदि बायदिसि ना हेबनो लायो नंगौना नोंथां औ-औ। बिदिनो बेन्दों जुनादनि खोमोन आरो खानायफोरखौ जयै जयै दैयै फायखायना। गोलाव दुरुंनि महर होना बायदि खामानियाव बाह हायो नंगौना नोंथां औ बेफोर दिरुं जोंनो जोंनि उनाव जि जोम बानायनाय लायो आरोबे बेफोरबायदि ओ। दिरुंनिफ्रायबो जों गोबां जि जोम मोननो हायो आरो। गोजाम मुगायाव गंगा दैमानि सेरफाङाव जेने बा रजनाय बै बे खुन बिफांनिफ्राय बानायनाय जि-जोम गानोमोन गोदो गोदायथ' सन बिफां। निफ्रायबो दिरुं दिहुना जि जोम बानायोमोन नंगौना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ औ खोनादों दे बुंबाय था दे बुंबाय था।
औ दे हौवाफोरा आरो हौवाफोरनि बेलायाव नायनो थाङोब्ला हौवाफ्रा न'आवनो गोमोथाव आखाइ सिल्प' रोंगौ सा जों बानायनाय जेनेबा बायदिसिना आइजें आइलाफोरा। बर'फोरनि आरिमु। शिल्फ'नि सिनायथि महरै औवा रायदोंजों लोगोसे दंफांनि बायदिसिना मुवाफोरा बानायना मुवाफोरखौ जोङो खर उवाल खादा खिरखा आबै जां गि बेनिफ्राय आरो जों मा बुंगोन नास ग्राखौ जे सेन बुङो नामा सेन।
अ सेन बुङो अ सेन उम।
फल' औ।
उम उम उम उम । औ।।
लावथि। मै दिंगि आरो दानाय लुनायनि आइजें आइला। सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय गासिबो मुवाफोरखौनो बानायनानै लायो नंगौ ना नोंथां? बे हाबायाव लोब्बा गोनां होननानै बुङोब्ला जों हौवाफोरखौनो बुंनो नांगोन नंगौ ना नों
औ औ नंगौ नंगौ।
आथिखालाव जेनेबा बर' हौवाफोरनि आखाइजों हेबना सोरजिजानाय आइजें आइलाफोरा। फालांगि महरैबो जायगा लानो हाबाय नंगौना नोंथां औ।
औ।
खौ जों बानायनानैबो ओ गोबां ओ खामानि। निनजस नङा न'आव बाहायजानाय खामानिनि थाखैल' नङा जों बेखौ फालांगि महरावबो नायनो हायो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
फालांगि खालामनानै न'खर दानफुंनोबो जोङो राहा जायो नंगौना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
बिदिनो जोङो ओ फालांगि खालामनायजों लोगोसे बिनिफ्रायनो जेब्ला रां मोनो बेफोरनिफ्रायबो जों फिसा फिसौ न' खर सामलायनो हायो न'खर खुंफुंनो हायो नंगौना नोंथां? औ आरो बिदिनो बर' हिन्जावफोरनि बेलायाव नायफिनोब्ला बर' हिन्जावफोरा गोदोनि समाव न'आवनो गोनां जानाय जि जोमफोरखौ न'आवनो खुन आबाद माव मावना एबा खुन बिफां गायना
औ नंगौदा
बेेलेगखौ लानानै फाखो होना लायो बेयावनो जेनेबा बेेजेफ्रा जयै गा ज जेखुनु महर लायो आरो खुन्दुं लुनो बाहायनाय गोरलै आइजेंखौ आखाइ मुस्रा एबा थख्रि होननानै बुंनाय जायो आरो गुबसे जेनेबा बेनो ओ न्दुं लुनो हानाय आगजुआनो जादों जेन्टेर जायखौ जोङो ओ दायो आथिखालावबो ओ गोबां नङाब्लाबो ओ मबेबा मबेबा ओनसोलाव दासिमबो जों जेन्टेरखौ बाहायनाय नुयो एबा जि जोम दानायखौ नुनो मोनो औ नंगौ ना
औ नंगौ
जेनेबा बै समाव जोङो ओ गेदेरमा सासे सुबुंनि मुंखौ मख'योब्ला ओ महात्मा गान्धी आ ओ आसामाव फैनाय समाव रुपसियाव बै बे समावनो आरो रुपसियाव दानाय लुनायनि दिन्थिफुंसालियाव मोनसे मेला जादोंमोन। बे दिन्थिफुंसालियाव जि जोमखौ नुनानै गावबो जेेन्टेराव खुन्दुं लुनो सोलोंदोंमोन आरो हादोरनि नौ नारिफोर जेनेबा गोबा गोबां बिदिनो गोबां गेदेर गेदेर ओ बेहाय ओ आलासिफोर नुजाथिदोंमोन बेनि बर'फोरनि दानाय-लुनायनि बागै जेेन्टेरखौ ओ सानानै दिन्थिदोंमोन बेनिखायनो जोङो बेखौ मखजाथाव होननानै जों बुंनो हायो औ खुनिफ्राय खुन्दुं दिहुनना गाव आरो सोरजिनाय गुबुन गुबुन मिथिंगायारि गाबगाना जि दायोमोन बर'फोरा ओ बिदिनो बिदिनो आरो एम्फौ-एनला फिसिनाय खुन्दुं लुना गोजां बोथोराव गाननो थाखाय गावनि ओ नांगौ जानाय जि जोमखौ जोङो ओ गोजोन गोजां बोथोरनि गुबुन गोलोम बोथोरनि गुबुन बेबायदिनो गुबुन गुबुन दानानै लायोमोन नंगौना नोंथां
नांगौ
बेफोरनि सायाव गोबां ओ सिनसियारमोन आरो बिसोरो बेफोरबायदि सान ओ बेफोरनि बागैबो गोबां मुखुब जानानै थायोमोन माबायदि जिखौ बायदि बोथोराव बाहायनांगौ मादि जिया माबा दि बोथोराव बाहायब्ला मोजां जागोन बेखौ आयजोफोरा गोबां नोजोर हो होबाय थायोमोन नोंगौना नोंथां औ बेबायदिनो जोङो गोबां बिदिनो आखाइ सिल्प'नि बागै जों सावरायनो हायो गुवारैनो नंगौना नोंथां?
औ औ नंगौदा नंगौ
बेबायदिनो औ दानि मुगायाव जों नायनो थाङोब्ला ओ इन्दि जिया गोबां बेसेन गोनां। ओ मोनसे ओ सम्पद जानानै फैबाय औ बे इन्दि जिया बर' हारिनि मोनसे रोखो खोमसे मान गोनां जि जायखौ जों मोननो थाङा समाव ओ रांनि आं खालायाव नंगौना नोंथां? औ औ औ बे मानगोनां बेसेन गोसा औ औ नंगौ नोंथां औ बे बे बे बेसेन गोसा जिखौ बर' समाजाव ओ गावारि मावखान्थिजोंबो मावफुंना जि महरै दिहुनना लानो हायो नाथाय बेखौ समनि आंखालाव गोबां सु बुङानो ओ दानायखौ नुनो मोनला खायफा खायफा ओनसोलाव दायो दासिमबो दायो थेवब्लाबो फ्रायानो दानो दानायखौ जों नुनो मोनला नांगौना नों थां नाथाय औ
खम नुयो औ
औ औ औ
गोबां इन्दि जिखौबो मेसिनजों दानाय नुनो मोनो नंगौ नोंथां
औ नंगौ दा?
बेबायदिनो जोङो गोबां बुंनो हायो आखाइ सिल्प' होननानै बुङोबा जायखौ बुंनानैनो
आखाय सिप्ल होनदों नामा औ औ
ओ बिदिनो ओ आइजोनि आरो हौवाफोरनि ओ आखाइ खामानिफोरखौबो सावरायनो हागोन आरो बेबायदिनो जों जिखौथ' ओ दायो आथिखालाव ओ फ्राय दानायखौनो नुलाब्लाबो ओ ओम मे सिनफोरजोंनो दानायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो मिसिन सिन दानायफोरखौ नो जों गाननो मोजां मोनग्रा जाबाय बेनिफ्रायनो बायनानै गानो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौदा
औ औ दायो ओ नोंथाङा आरो नोंनां नोंथांनि मोन्दांथिबो जे आरो आंनो मा फोरमायबावनो सानदों?
ओ नोंथांनिसिम जोबोद ओ बेबादि रायलायनायनि गेजेरजों आखाइ सिल्पनि सोमोन्दै मिथिनो मोनबाय। दहाय आं जिफोर खौ आङो माने बुंस'नो हायाखैमोन नोंथांनो फोरमायनो हायाखैमोन नोंथाङा आंनो बे माखासे दानाय लुनायनि सोमोन्दै औवाजों दानाय दं फांनि माखासे ओ दंफांजों दिहुननानै दानाय बेफोरखौ सि जोमफोरखौ बेफोरखौ माखासे नोंथांनि गेजेरजों आङो सोलोंनो हाबाय आरो मिथि मोनदो‌ं आरो ओ‌ नोंगौ नाथाय दानि जुगाव बेबायदि दानाय लुनाय आ खाइजों दिहुननाय बेफोरखौ जों खोब माने जोंनि समाजावनो होन गामि ओनसोलावनो माने खोब खमखौ जोङो दाना नुनो मोनो आरो गामि दरसेयाव बा मोन माने दानि जुगाव जोङो सि जोम दानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो आरो जोङो बेफोरनि गेजेरजोंबो जोङो नोंथांनि गेजेरजोंबो आं बेखौबो मि थिनो मोनबाय जे दानि जुगाव अखल जोङो गावनि न'आवल' बाहायनो थाखायल' नङा माखासे आखाइजों दिहुननाय मुवाफोरखौ नाथाय बेफोरखौ जोङो
उम
बाजाराव फाननानैबो बेफोरनि गेजेरजोंबो माने गावनि थांना थानायनि न'खरनि जौगाहोनायनि बेबायदि बेब'स्था राहा लामा खौ जोङो नुनो मोनदों आरो आरो बेफोरखौ बाजाराव माने गोबां माने बेसेन गोसा जानानै फैदों माने गामि ओनसोलाव बेफोरखौ मावनाया खम जाबाय नालाय बेफोर
औ दे बिदिबा नोंथां दिनैनि बे सावरायनायखौ औ औ
अ दे हामबायसै औ खोनादों दे
ओं दिनैनि बे सावरायनायखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बिदिब्ला
अ जागोन दे
औ औ दे
दे हामबायसै